औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोनि एबा आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
औ दे बिदि दे बिदि बा नोंथां मा होनो जोंनि बर'फोर एबा जोंनि आबादारिफोरनि मोनसे फोरबो जायो बे फोरबोआनो जाहैबाय फाल जांख्रा एबा हालुथिनाय बे बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हाल जांख्रा हाल जांख्रा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा औ मा बर'फ्राथ' ओरैनो माइ गायनानै जाग्रा हारिखा आरो बे हाल जांख्राखौहाय जोंहा ओ माइ गायखांजोबनानै जोबथारनाय समावहाय जोबथा दिननि माइ गायनाय दिनखालि फालिनाय जायो आरो ओमफ्राय औ नोंथां ओमफ्राय बे मा हाल जांख्रा समावहाय जोंहा माखासे गोबां नेमखान्थि दङ ओ बेवहाय जोंहा जौ एसे लोंनाय दुब्लियाव एखमबा बेदर जाहैनाय हाब्रु फुनलायनाय बायदि बायदि आरो जोंहा बे जोबनायावहाय जोंहा मोनसे सावरि बायदि लिंनाय जायो हाल जांख्रा होनो जाय खौ बे सावरियावहाय खाथि खालानि लोगो माइ गायलाय लायग्रा लोगो गामिनि लोगो बेफोरखौहाय ज' लेंहरजोबनाय जायो आरो बे समावहाय जोंना हालाबो हालवनायाबो मैसो हालि एबा मोसौ हालिफोरा ओ गोबां थायो आरो मोनसेनिफ्राय बांसिन आरो बिदिनो माइ गायग्राफ्राबो बुरज थाथारो बिबारै जानाय बि बोनां जानाय बिमायं बियायं बायदि बायदि गोबां थायो आरो नोंथां आरो बिदिनो माइखौहाय रंजा बाजा खेलायलायनानै गायनाय जायो आरो बे समावहाय जोबोद ओ रंजाथाव जायो। हालेवग्राफ्राबो जा थाब थाब हालेवनोसै ओमफ्रायो गायग्राफ्राबो जि थाब थाब गायसै एखमबा ओ हालेवग्राफोरा हालेवख'नो हालाय लायला गायग्रा बुरजाबा बेबायदि जायो आरो। ओमफ्रायो हा माइ गायग्राफ्रा होनलायलायसै माथो हाख'लानो बिदि होननानै। ओइ हाल जांख्रा समावहाय माने ओ फुनायबो गायनायबो जायो सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा गायनायल' जायो। जोबनाय नालाय खोथिया थिलिफोर थादेरबावो आरो बेखे जोंहाथ' हाल एवनायाथ' जोंना ओ माबा दङनो ओ मा मा खाहारायनाय सामार होनाय बर' होनाय फोमोननाय गासै खेबब्रै हालेवनांगौ जायो जाहैदों। जायो आरो औ ओमफा खोथिया थिलिफ्राथ' खेबसेबो हालेवनाय जायाना ओमफाय आरो जोबनाय दिन बे समावहाय खोथिया माबा थिलिखौहाय खेबब्रै गाहाम हालेवनांगौ जायो नालाय ओंखायनो हा माबाग्राफ्राबो एखमबा गायग्राफ्रा नेनांलायसै आरो आरो बे खोथिया थिलिया गायनायाव बारा मोजां जाया जाहैदों हाया दुफु दुफु गेब्लेया दस्रा हाफोरबायदि ओ हाथर हाथर थाला जोबो जाहैदों बे हाल जांख्रायाव गायनाय समा ओमफ्राय बेखौहाय जंखायलायसै खोमा मा हाबाब आदा नोंनि हालेवनायालाय मा ओ अनलाजों दाउजों बेदर थानाय बायदि होननानै गान खनलायलायो जाहैदों। सोरबा सोरबा आरो औ नोंथां बिनि उनावहाय ओ माइखौहाय गा-गायै गायै गायनानै हालेवनायाबो जोबबाय होनबा जोबहां थारसैयावहाय हाब्रु फुनलाय लायो आरो गावजों गाव जंखायलायनानै बियो जाहैबाय नांगाल जांख्रानि नियम आरो हाब्रु फुनलायलायनाया। गावजों गाव ओमफाय बेवहाय हाब्रु फुननो होसोलायनाय सोरखौहाय आरो एकदम हाब्रुजोंनो फुनफबजोबनाय सोरखौबा सोरखौबा सोरखौबा सोरखौबा फुननो हो सोबाबो मोनला बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय बै सानखालि नांगाल जांख्रा सानखालि मोनसेहाय बाख्रि गायनाय बाख्रि गायनो थाखाय एसे ओरै माबाथिंजाय सानजा सा साहा खनाजों एसे लांदां गारबोनाय जायो आरो। बे बाख्रिखौहाय दो सानसेनि उनाव बा मोन ओ साननै फोरनि उनावहाय बा बेलासिफ्राव मोनसे मोजां बाराय लानानै गायनानै गारबोयो माबा लांदां दोनबोनाय जायो आरो बे लांदांखौहाय उनावहाय ओ मोनसे मोजां बाराय लानानै गायहैनाय जायो ओरैनो थ' बर'फोरा बिस्थिबार बारायखौहाय मोजांथार बाराय होननानै ओ मानियोना नङा होमबा ओमफ्रायो औ ओमफ्राय माबानानै माइ गायनानै जेब्ला फोजोबो होमबा ओ ओ माबा जाम्फैनि दैफोरखौ रुमबां रुमबां जाबोथारदो बिमा लोखि बिदां गोलाव जा होननानै जाम्फैनिफ्राय दैखौ सान्थि बायदि सारस्रोलायनानै हरजोबो आरो बयबो आरो नांगाल जांख्रा खालामखांनानै जोंहा बयबो खर'खौ लोबजोबनांगौ होननानै बुङो आरो खर'खौ माने खर'खौ सुयोबा माइया थबसा थबसि जालाबाया होननानै फोथायनाय दं आरो खर'खौ सुयोबासो जेरै खानाया स्र' मोजां मैला गैयै जाबोयो बेबायदिनो माइयाबो बिदिनो मैला गैयै स्र' बिदां गोलाव ओंखारबोयो होननानै फोथायनाय दङनो आरो नोंथां दा नोंथां जा समाबो जाबाय नामा नोंथां
ओ नोंथां औ
औ दा नोंथाङाबो आंनो नोंथांनि जायगानि हाल जांख्रानि बादै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै नोंथांनि ओनसोलनि हाल जांख्रानि सोमोन्दै फोरमायबाय थिग बेबायदिनो आंबो जोंनि ओनसोलाव थानाय जानाय हार जाग्रा मा होनो जांख्राजों बेफोरबादि फोरमायनो सानदों आरो नोंथां जेब्ला जोङो मा होनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला जोङो आबादजों सोमोन्दो आबादजोंसो सोनारो सोनार नालाय थिग बेबायदिनो जोंना आबादनि आबाद माइ आबादखौनो मावजायो बे आबाद माइ आबाद मावनाय समाव जेब्ला माइफोरा गायजोबनोसै एबा सोबनोसै बै समाव जोंहा मोनसे फोरबो खुङो आरो जेब्ला मा होनो गायै गायै गायखांनानै मेंग्लिनाय देहाखौ एसे रंजानाय मुङाव माने बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जेरै जों हाल जांख्रा होनना बुङो आरो बेखौ जेब्ला जोंहा गाय हाफोरखौ एबा माइफोरखौ गायजोबनानै एसेल' थायो अब्ला बे समाव जोंहा मोनसे बे फोरबोखौ खौ फालियो जेब्ला बे फोरबोखौ मा होनो गामिनि सुबुंफोरा मोनथिबानो खनाय गावनो गाव फैयो आरो नोंथां माने बेयाव बाहागो लाफायो जेरै माइ गासनना होफैनो ओमनिफ्राय मा होनो खोथिया फुना होफैनो बिदिनो आरो बे खोथिया जायगाना फैनो बिदिनो खोनाबानो फैयो आरो नोंथां बेनिखायनो बै सानखालि मा होनो फुंबिलियावनो मोसौखौ जोंनि न'खरनि बिगोमाया एबा हालुवाया होना लांनाय जायो आरो हाला-लानथांनानै हालेवनानै जेब्ला माइ गायनोसै समाव गामिनि सुबुंफोरा फैयो अब्ला मा होनो खोथिया बुग्राफोरा फैयोबा फुबखांनानै ओ खोथियाखौ रानना होबाय अब्ला न'खरनि बिगोमाया थांजोबनानै बेहाय मा होनो थाव फोननानै एसे थाव गुबैखौ फोनो फिनानै एसे आलारि बाथि सावो सावनानै सानजा मोखां जानानै माइखौ गायसेनो आरो नोंथां एबा गायग्रोयो बिनिफाय गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो फारि फारि गायलाङो आरो बेबायदिनो जेब्ला गायखाङो गायखां जायो बेयाव रंजालाय गायलाय खालामो नोंथां बे मा होनो फोथारबारियावनो मा होनो गासिबो रंजानानै न'खरनि बिगोमाफोरखौ मा होनो हाब्रु लिरो आरो नोंथां फोथारनि गेजेरावनो बेबायदिनो गाजा गोमजायै गायलाय रंजालाय बेबायदिनो खालामो आरो लोगोसे मा बे फोथार बारियावनो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि ओं मा होनो लोंमु जेरै जोङो जौ बिदै जेरै माइब्रानि बिदै जेरै जौ गोरान जौ गिसि गासैखौबो लोंजोबनाय जायो आरो यावनो बेबो मा मोनथां जोंनि दोरोङारि जानाय जेरै अमा बेदरजों जेरै नाफामजों बिदिनो जौखौ लोंनाय जायो आरो नोंथां बै सानाव बेबायदिनो जेब्ला लोंखां जाख्लां गायखां गायखांनानै गायखाङो अब्ला जोंहा न'खरनि बिगोमाया फोथारनिफ्राय माइनावखौ बरायना लाना फैयो आरो माने माइनावखौ रुजुनानै लाना फैयो आरो नोंथां बे लाना फैनायाव हाब्रुफोरखौ मा होनो दो एबा माबाफोराव मा होनो बाल्थिं बिदिनो थोरसिफोराव लाना फैयो आरो नोंथां लाना फैनानै लामा लामा मोसाबोयो सोरखौबा लोगो मोनबा हाब्रुखौ लिरना गारबोयो आरो बिदिनो नोंथां बैसानाव बेबायदि बिदिनो लाना फैनानै मा होनो जोंनि न'खरनि बिगोमाया खर'आव माइ एसेखौ रुजुना लाना फैयो आरो नोंथां लाना फैनानै मा होनो जेब्ला न' सफैयोब्ला मा बिगोमाया मा होनो भाख्रियाव लिरथेना दोनहैयो आरो बे माइखौ नोंथां माइ गसा ओमफ्राय न'खरनि गासैबो सुबुंफोरखौनो मा होनो गामिनि मानसिफोरा माइ गायनाय बिथांमोना माने नायगिर नायगिर हाब्रुखौ बिखुङाव लिरो खर'आव लिरो आरो नोंथां बेबायदिनो रंजायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो बेदिनखालि फोरबोआ जों हालु हाल जांख्राफोरबो जायो आरो नोंथां आरो मा जेब्ला बिदिनो रंजाखांनानै मा होनो बयबो दुगैयै लोबै फैफिनो फैनानै न' न'आव बैसानाव एबा हाल जांख्रा ओ जाय बिगोमाालानाव फैनानै ना बेदर जोंनि ओ दोरोङारि जानाय ना बेदर जौ जौ गोरान माइब्रा बिदै बिदिनो गोबांफोरखौ लोंनानै बेहायबो माने बेजोंनो मा होनो खुसि जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मा होनो जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि बर' ओनसोलाव बेबायदिनो जोंनि माइ गायनाय एबा हाल जांख्रा फोरबोखौ खौ नुनो मोनो आरो नोंथां बै बेबायदिनो जोंनाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोयो दासिमबो सोलियो नोंथां नाथाय दा मा मोसौ गैला नालाय नोंथां हाल जांख्रानि मुङाव जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवजों मोसौजों एवला आरो ट्रेक्टरजोंसो एवो नोंथां बेबायदि ट्रेक्टरसो एवनानै गायनाय जायो आरो नोंथां दाबो जोंना हाल जांख्रा फोरबोआ दासिमबो फालियो आरो नोंथाङा फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथां नोंथांजों आङो जोंनि बर' फोरनि दोरोङारि फोरबो जेरै हाल जांख्रा एबा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो हाल जांख्रानि सोमोन्दै सावरायनानै औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा समाबो जाना हैैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां इयुनाव फिन उनाव सावरायफिननो मोनगोन होनना आसा खामबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो गोजोन